एलौ
औ खोनादों दे बुंलाय लोगो। औ। औ खोनादों आंबो खोनाफैबाय माबा खबरमोन ओमफाय?
खबरा बिदिनोसै। इदिनो मा खालामदों मा मादों? मालाबा सम सम गोसोखाङो नालाय ओंखायनो। अ ओमफ्राय? ओ नोंनाव इदिनो माबा माबि सोंनो लुबैलाबाय दों आङो। ओ जेनेबा नोंथ' बर'नि फिसा जाबाय नालाय माइ गायनो रोंना रोंङा?
माइखौलाय रोंसाबो गायनोलाय। रोंद्रायै नङा।
ए अ खोथिया फुनायफोर खौबो हाजोबो दा?
बारा रोङाबाबो गावनि आन्थाखौ रोङो।
ए दे ओमफ्राय खोथिया फुनाय दामफ फोरालाय नोंसिनाव माबायदि सोलियो?
खोथिया फुनाय दामाथ' जोंना आखाइ हिसाबबा दस थाखा जाबाय आखाइयाव।
ए।
दिन हिसाब बा थिनस'आनो फुङाव दुइस' बेलासियाव एक्स'।
ए। जोंनावबो बिदिनो रेटानो मोनसेयाव था फाय थाया नालाय बिदिनो सोरबा एसे बांसिनबो लाग्रा थायो। सोरबा एसे खमसिनावबो मावग्रा थायो। सोरबा आखासेयावनो बार' थाखा तेर' थाखा। सोरबा दस थाखा बिदि जालाय लांबाय।
औ। बे गोजाननिफ्राय फैग्राफ्रानो बुरजा लायो। जायगानियाथ' खमावनो मावो।
ओं। ओमफ्राय नोङो ना गुरनो रों ना रोङा?
नाखौ हले आङो गुरनो रोङा दै।
ए।
गुरनो रोङो दा नोङो?
आं गुरनोलाय रोंसाबो जोङो दरहा जायगानि मानसि जाबाय नालाय नाखौ उन्दै बेनिफ्रायनो इदिनो गुरनो सोलोंबोनायानो जादों आरो ओमफ्राय दा जेन थेन जानाय आनथा गुरनो हायो।
औ औ। दे बिदिबा नाखौ गुरै एसे फोरमाय बोरै गुरै एसे फोरमायनानै होदो।
नाखौ जेनेबा इदिनो बोथोरनि खोथा थायो। मालाबा बिदिनो सान्दुं गोसा दुंबाथाय सानसु जरावहाय माने बे सायहा सायहा आलि खना खना गुसु गुसु जायगायावहाय नाया माने थायो आरो बेखौहाय नोङो ए जायगाखौ नायनानै नोङो नाफोरखौ गुरनांगौ जायो आरो। नोंबो सोलोंदो ना गुरनो
सम मोनबाय र' आंबो सोलोंनांसिगोन। दैयानो गैयाना जोंथिं ओमफ्राय बिदि ना थाथावना दैयानो।
ए माब्लाबा बबेबा दलहा जायगाफोराव हाबा जाहैबा जालला जागोन सोलोंनानै लाखा।
औ दानि सिख्लायाव सोलोंनानै लााखानांसिगोन।
उम ओरैनो बर' हिनजावनि खामानियानो बेनोखासै। ना गुरनाय माइ गायनाय जि दानाय बेफोरनो माथो
औ ओमफ्राय ना गुरनायावबा मा मा नांगौ।
ना गुरनायावथ' बे जेखाइ खबाय ओमफ्राय बिदिनो नों गोजानाव बिलोफोराव थाङोबा बै सानदांगाफोरजों साबसिन जायो आरो माने ओइ मेथ'खा बायदिसिनाफोरखौ नोङो हाइक खांनानै बेयावहाय मेथ'खा बारियाव थायो नालाय बेयावहाय नोङो मेथ'खााखो नोङो फिरिदो फिरिनानैहाय नोङो नाया दङबा माने बेयो सान्दांगाजों साबसिन जायो
औ औ दै गिदिराव आरो ना
औ
बिलोखौनो नुफेराखै जोंथ' माबायदि जायगा बिलोआ
उम नोंसोर बोरि जायगानि बोरि जायगानि मानसि जाहैबाय
औ जायखिजाया ना मोनसोगारो बिलोआव होनल' खोनायो आरो
ए माब्लाफा बिलोफ्राव थांनांगौबा गब'लाबायायगोनसो माथो नोंसोरो
गोथौथार नामा बिलोआ दैया?
जायो बिदिनो अबेबा अबेबा गोथौ जायो जोंथ' माने सम सम जों साम'फोरबो लायबावो बिलोआव
औ बिलोआवहाय माने नोङो एकदम दै गोथौबाबो नोङो दांग्रोमनानै लाबोनांगौ जाहैयो साम'खौ
औ औ मोनोना गोथौबाबो
मोनो एकदमबारे दांग्रोमनानैबो लाबोयो जोङो
बेलावफोर गैया नामा बिलोआव बाजानो गिया?
बेलावआनोथ' दा माथो बेलावनो बोरै खमायलांखोथाय बेलावखौथो माथो बाजाफेरनोनो मोनला
अ बिस दा
गिनाय गिनायबो फैला गिला ओंखायनो
बाजाबासो गियो जों बोरि जायगा ना बेलाव नालागे
ए दानि जुगाव गासिबो
औ दे बुंनाय मा बुंदोंमोन दे बुंनाय
ओ दानि जुगाव बिदिनो गासिबो हालौनायखौ ट्रेक्टरजोंसो होजोबनाय जायो नालाय बेफोरावनो बेलावफ्रानो दानस' जाजोबबाय खोमा ओंखायनो आरो ओरै माइ फोरावबो मुलि बायदिसिना बाहायनाय जाबाय बेफोरजों बेलावफोराबो खमायलांबाय नामाथाय ओंखायनो दा गिनाय फैला आङो मोनसे खोथा सोंबावनो नोंनाव
औ दे सोंलाय
ओ नोङो जि दानो रोंगोना रोङा
जिखौ हले आङो रोंथारा जिनि बागै जेबो मिथिया आङो
ए
नोंसो रोंगौ खोमाना
जिखौथ' दा रोङो जोङो
दे होमबा एसे जिनि बागै एसे फोरमायना होलाय
जेनेबा जोङो गोदो उन्दैनिफ्रायनो जिखौनो बिमाफोरा जों खौ फोरोंबोबाय नालाय जोंबो गोसो होनानै सोलोंबाय ओमफ्राय दा जोङो जिखौहाय दानो एसे दानो हासाबो आरो जोङो
औ-औ
जिखौ दानानैहाय जेनेबा एसे फैसाफोर मोननायनि मानायनि जोङो बेलेगावहाय फानहरो जिफोरखौ
औ-औ
जों दानायाथ' जों बे जोंनि दख'ना गामसा फालि आर'नाइ बेफोरखौथ' जोङो गोरलैयावनो दानो हाजोबो माने
औ
आरो जों मालाय जाथिनि एसे जिफोरखौबो नमनाफोर मोनबा जोङो दानानै हरनो हायो आरो
औ-औ ओमफ्राय जि दानायावबा मा-मा अस्त्र' नांगौ जाहैदों
जि दानायनि अस्त्र'आ होनबा बे थार गान्दै रासो माखु सोरखि जथर बेफोरो थाबानो बेनो आरो दानायनि माखासे अस्त्र'फोरा
उम न'आवनो सोङो
औ न'आवनो सोङो
औ न'आवसोंनान दायोना
सोलोंनो गोसो दङबा जोङो फोरोंनोबो हायो आरो।
ओरैनो फोरोङो ना फिस लानानै फोरोङो
जों जेबोथ' फैसा थैसा जेबो लानाय जाया बिदिनो खाथि खालानि फोरखौ अननानै जेनेबा ओरैनो फोरोंनाय जायो आरो जेन गासिबो रोंथों साननानै जोङो ओरैनो फोरोङो।
औ औ ओमफ्राय जोंना समा जानानै फैबाय खोमा। बिदिबा दोनथ'लायनोसै खोमा मालाबा रायलायसिगोनलाय औ दे दे दे।
मा जाखो?